हेल'
औ नों-नोंथाङा फ्रियाव दं ना?
औ औ दं
अ नोंथांजों आं फं ओरैनो टाइम दंबा फंसे बा थ्रासो सावरायनो हरदोंमोन नोंथां
औ औ
नोंथाङा टाइम दंबा आंनो फोरमायनो हागोनना?
उम हागोन हागोन
ओ ओ दा आं जा सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय ओ सोलोंथाइ सुबुं माहारिया मानो लानांगौ आरो सोलोंथाइ लायाब्ला सुबुं माहारि जिउआव मा जालाङो जालाङो बेफोरनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
अ हागोन ओम सोलोंथाइ बुं-बुङोब्लाथ' जों माने सोलोंथाइया माने जोंनि ओ सोबसे माने लाइफ माने जिउनि थाखाय माने गोनांथार मोनसे सोलोंथाइया ओ सोलोंथाइ लानांगौ जों सोलोंथाइखौ जों मानो थाखाय लानांगौ ओ सोलोंथाय आ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जों सोलोंथाइखौ ओ जोंनि माने ओ जोंनि माने जिउनि थाखाय जों थांनानै थानो थाखाय माने सोलोंथाइया जोंनियाव थानांगौ जोङो जोंनि रोंगौथिया ओ जेरै ओम जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला जेरै जोङो ओ सोलोंनानै एबा ओ गोरों जायोब्ला जोङो माने ओ इयुननि माने फैबाय थानाय ग थ' माने बिसोरफोर जोंनि उन्दैसिन जों बिसोरखौ जोङो माने जों गोरों गोरा जानो हायोबा जों माने बिसोरखौ जोङो फोरोंफिननो हागोन। माने बिसोरखौ जो सोलोंथाइ होफिन नो हागोन ओ सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोङो ओ माने बिदिनो जोङो सोलोंनानै माने जों जब एबा ओ गो बां माने जों बिदि साख्रिफोर जों लानो हायो एबा जों ओ फोरोंनो हायो ओ रोङै सुबुंफोरखौ जों फोरोंफिननो हायो। गोनांथि जोंनि थाखाय सोलोंथाइया ओ
माने जिउ खुंनायाव मोनसे सबसे देरसिन बिफाव लाबोयो आरोखि ना सोलोंथाइया।
उम। ओ बुंनो थाङोब्ला माने जोङो नुनो मोनो माने गोदोनि माने जों मिथिनाय बायदिबा गोदोनि सुबुंफोरा ओ माने सोलोंथाइ लानो थाखाय माने जोबोद माने खस्थ'मोन एबा बिसोरो फरायनो मोनामोन माने ओ गोदोनि ओ बिदिनो गोदोहाय माने फरायनायनि थाखाय माने स्कुल एबा कलेज ओ बेफोरबायदि माने सुबिदा एबा थांनायनि माबा गैयामोन। जेरै ओ बिसिनाव थांनो कलेज एबा स्कुलाव थांनो थाखाय ओ गोदोनि सुबुंफोरनाव माने साइकेल एबा ओ गारि मथर गैयामोन माने फरायनो थाखाय माने ओ माबा जायोमोन आरो माने बिराद खस्थ'मोन आथिखालनि माने
आथिखालनि औव। सोलोंथाइ लानाया बुहुत इजि जाहैबाय मानो होनबा हान्था मेलानि बेलायावनो होन थांलाय फैलाय राहा लामाया मोजां जानाय लोगो लोगो सोलोंथाइ लानाय ओ सुबुं अनजिमायाबो खम जाया आरोखि ना।
ओं औं नंगौ।
हानिफ्राय फारसेथिं सोलोंथाइखौ जों मानो लाथारनांगौ होनबा दानि जुगाव सोलोंथाइ लायाबा गावखौनो गाव बुहुद माने जेबो उदायि जेरावबो सोलियि जाना फैबाय मानो होनबा दानि मुगाया ओरैबायदि ओ टेक्न'लजि मुगा फैबाय। बेफोरजों गोरोबनो थाखाय जों दानि जुगाव सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ जायो आरोखि।
ओं ओं नांगौ।
आरो सोलोंथाइया जोंनि जिउ दानां दानांगौ लामायावबो बुहुद हेफाजाब होयो जों सोलोंथाइ लानानै जोंनि माखासे ओ मा होनो बिदिखौ जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मा खासे ओ प्रब्लेमफोरजों जों सोरखिलांनो हायो सोलोंथाइ लायो ब्ला सोलोंथाइ लानानै मोजां डिग्रि लानानै नोङो गावनि जिउ लामाखौबो मोजां संसार खुंलांनो हायो। मानो होनबा मोजां साख्रि बा माखासे मोजां जबफोरखौ मावनानै नों न'खर संसार आरो ओनसोलनि ओ थासारिखौबो नों गोग्गो खालामनो हायो। ओ जाय जाय ओनसोलाव एबा जाय माबायाव हादोराव सोलोंथाया ओ बुहुद गाहायाव गोग्लैयो बिसोर दिनैसिमबो ओ सोलोंथाइनि बिफावखौ मि जेरै जोङो खोनानो मोनो आफ्रिकाफोर ओनसोलाव दिनैसि मबो माने सोलोंथाइ लानाय सुबुं अनजिमाया बुहुत खम बेनिखायनो बिसोर दासिमबो आनडेभलप माने ओ दासिमबो बिसोर दंफां बिगुर गाननानै ओ गावनि जिउखौ खुंनायानो जोबाखै होननानै बुङो नाथाय जों दा अनेक सोलायनो सोलायबोबाय जों जों मानसि माहारिया मानो होनबा बेफोरजों जोङो दिनैसिम बेफोरबायदि थाबाय थानायमोनब्ला जों बैफोरबायदि टेक्न'ल'जिखौ दिहुननानै जोङो जौगानो हानाय नङामोन आरोखि ना बेनिखायनो लासैनो जोंनि सुबुं माहारिया दा सोलोंथाइनि फारसे बुहुद गोसो होयो मोजां सोलोंथाइ लानानै गावखौ मोजां राहा लामा खुंलांनाय जिउ राहा लानाय बेफोराव ओ बांसिन गोसो होयो। आरो दानि जुगाव ओ मोजां मोजां स्कुल कलेज ओंखारबाय बेफोराव सोलोंथाइ लानो थाखाय नोङो गावनि ओ रांखान्थि बिथिङावबो माने एसे दावगानांगौ जायो बिनिखायनो ओ जोङो माखासे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बेफोर माबाखौ जेंनाखौ सोरखिनानै मोजां स्कुल एबा मोजां ओ कलेजफोराव गावनि फिसा फिसौखौ माने मुं थिसननानै दानि सुबुंफोरा होयो आरोखि ना। जाहाथे ज बेफोरनि इयुन संसारा मोजां जाथों होननानै।
उम। नंगौ नोंगौ।
उम। ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन।
आंओ हागोन। उ।
ओ जों। जों सोलोंथाइ माने जोंनि माने जोबोद गोनांथारदों सोलोंथाइया जोंनि ओ जों नुनो मोनो बिदिनो माने आथिखालावबो दं गोबां माने सुबुंफोरानो बिदिनो। फरायालासिनो गामि एरियायाव थानाय ओ सुबुंफोर गथ'फोर एबा बिसोरखौ जों नुनो मोनो माने ओ फरायालासिनो माने बिदिनो थानाय। ओ सोरबा बायदिया माने ओ सोलोंथाइ लानो लुगैदों लुगैयोब्लाबो माने रां एबा फैसा थाखानि थाखाय ओ। बिदिनो सोलोंथाइ लानो हायो बेफोरखौबो नुनो मोनो माने सुबुंफोरखौनो। ओ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय ओ जोबोर गोनांथार जोङो ओ
गोरों गोरा जों माने सोलोंथाइ जों लानो हायोबा माने जोंनि थाखायनो इयुननि थाखाय जों मोजां। जों फिसा फिसौफोरखौबो जों फोरोंनो हागोन आरो रोङै सुबुंफोरखौबो जों। फोरोंनानै माने बिसोरो बिसोरखौ जों गोरों खालामनो हायो आरो बिदिनो जोङो।
नंगौ नंगौ माने। सोलोंथाइ लायोब्ला जों समाजावबो गोग्गो मा होनो आबहावा गोग्गो समाज दालांनो हायो आरोखि ना समाजाव माखासे जेंना जेंसिफोर फैयोब्ला बेफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो हायो गाव जोंखौ सल्भ खालामनायाव इजि जायो। जाय गामि एबा ओनसोलफोराव बुहुद ओ रोंगौथि सुबुं अनजिमाया खम बै ओनसोलफोराव दासिमबो नुनो मोनो ओ गावजों गाव मोनसे ओ जेंना फैब्ला
फैब्ला सल्ब
जायो एबा सुस्रांलायनो हायै जेंनाफोरा दिनैसिमबो माखासे ओनसोलफोरबा ओ माबाया सिङारि ओनसोल गामिफोराव दिनैसिमबो नुनो मोनो आरोखि बेनि बेखायनो जों सोलोंथाइखौ दानि जु लाथारनांगौ आरोखि गाव हायाब्लाबो गावनि फिसा फिसौनि खौ मोजां सोलोंथाइ होनो दिनै सोलोंथाइ होनो जेरैखि जाया नाजाथारनांगौ आरोखि मानसि माहारि हिसाबै
नंगौ अम नंगौ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जोङो ओ लेखा रोङाबा एबा लेखा फरा रोङाबा जों माने गुबुन गुबुन जायगा माने दा गोजान जायगाफोराव माने जों थांनो हाया जेरै ओ इंलिस एबा हिन्दी बेफोर माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जै गुबुन जायगाफोराव जेरै ओ ओ बिदिनो आमेरिका ओ बेफोर माने ओ बेफोर गुबुन गोजान गोजान जायगाफ्राव माने जोंनि थाखाय इंलिसआ माने जों इंग्लिस एबा बेफोरखौ जों गोरों माने रोंनांगोन आरो बिनि थाखाय सोलोंथाइया जोंनो जोबोद गोनांथार
माने गुबुन हादराव थांनाय लोगो लोगो नों ओ भाषा एबा लेंगुवेजनिबो गोनांथि जायो नालाय ओ बेनिखायनो ओ जोङो गुबुन हादराव थांनोबा गुबुन राव एबा गुबुन ओ हांखोखौ सिनायनो हानाय जानांगोन बेनिखायनो जों गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ गोनांथि जायो आरोखि बिसेसकि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ बुहुद खम लानो नागिरो नाथाय दानि जुगाव समजों लोगोसे सोलायलांबाय नालाय ओ ओ सो-सोलोंथाइ लानाय अनजिमायाबो बांबोगासिनो गामि ओनसोलाव ओ ओम ओम मानो होनबा दानि जुगाव बहुद देभलप जाबाय ओ दानि जुगाव ओ मा होनो बिदिखौ ग्लबेेलइजेसनस मुगायाव हाबबाय ए आइ मुगा फैबाय ओ बिदिनो ए आइ आवथ' गोबां ओ जों मि थि जों हायि माखासे सारा वार्ल्ड
मा होनो खौरांखौनो जों ए आइ नि गेजेरजों मिथिनो औ औ बुथुमना लानो हायो औ नाथाय जों बेफोरखौ औ बेफोरखौ दिहुनो जोंनि सिन माबायाबो ओ मा होनो लाइमोनफोराबो दा सोलोंनांसिगौ जाय दिहुनदों बिसोरथ' दिहुनखाबायनो मालाय बे माखासे जौगानाय हादोरफोराव। ओ बेफोरजों ओ बेफोरखौ जों जुदि दिहुननांगौबा गोबां ओ सोलोंथाइ लानायनि गोनांथि दङ आरोखि दासिमबो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ बेनिखायनो जों ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफ्राबो दाना गोगो सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजान गोजान गावनि फिसा फिसौखौ ओ नोगोर सोहोरफोर मोजां कलेज मोजां स्कुलफोराव दोनहरनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि
औ नंगौ नोंथां उम ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जाबाय उम औ दे।